ना नोंथां
खोनादों खोनादों औ
औ होमबा नोंथां जोङो एसे नो बर'नि फोरबोफोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै नोंथां
सावरायजायो नोंथां
औ जोङो औ जोङो बे ओ जेरै जोंनि मा होनदों ओ आमथिसुवा खाथि गासा आरो जोङो लोगोसे ओंखाम गोरलै बे मोनथाम आयदानि सायावनो जों सावरायनोसै आरो नोंथां
जायो नोंथां जायो
औ हबा आं एसे ओ आमथिसुवानि बागै एसे फोरमायग्रोनानै होनोसै औ दा जोंहा ओ आमथिसुवा होनोब्ला बे आमथिसुवाया बर'फोरनि नैथि फोरबो होननानै बुंनांगोन आरो जोङो गोदान बोसोर ओ फोरबोआ जोबखांनायनि एबा बैसागो फोरबोआ जोबखांनायनि उनाव जोंहा ओ बे आबाद मावनाय बोथोराव बे आमथिसुवा फोरबोआ जायो बे फोरबोआव जोङो बैसुमुथिया बैसुमुथिया सुवा जानाय एबा सुवा जायो होननानै जोङो बेखौ फोथाय ओ जेब्ला बे आमुथिसुवाया जागायो अब्लानिया जोङो बै सानाव सानथाम गोदोआव जोङो सान न्सिहालागै फालियोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो सानथाम बिदि फालियो आरो सानथामसिम जोङो जेबो हाजावा बा जोङो बिफां लाइफां दाना ओमफाय जोङो बेबायदिनो बायदिसिना ओ बिफांफोरखौ जोङो हाया आरो ओ बेबायदि खालामो मानोना जोङो हा जावोब्ला सुवा जायो होननानै जोङो मानिनानै जोङो जावा आरो बे ओ बे समावहा जोङो सानथामखौ थिग बेबायदिनो जोङो ओमफ्राय लोगोसे बेयाव फिथाइ सामथायाइ जानायजोंबो माने सोमोन्दो गोनां मोनसे फोरबो जोङो बे समावनो जोङो बयबो जेरै जोंहा खामानि मावनायफोरखौ जों दोनथ'यो नालाय बे समावनो जोङो बयबो फ्रि जायो बा उदां जायो ओमफ्राय बै समाव जोङो ओ आरो बे समावनो जोङो दैज्लाङाव माखासे फिथाइफोर जोङो मोननो हायो जेरै खान्थाल थाइजौ लिरख' आनारस बेफोरबायदिखौ जोङो ज'यै खांलायनानै बा लाबोलायनानै जोङो ज'यै जायो आरो बे फिथाइखौ बेबायदिनो जोङो जायो। ओमफ्राय जोंनि गेजेराव मोनसे फोथायनाय दङदि बै आमथिसुवायाव जोङो लामानि नाङै एबा लामाफोर बा बबेबा जायगानि ओरैनो रज'लाबायनाय हाग्रा बायदिसिनाफोरखौ जोङो ज'यै गामिनि बयबो ओंखारलायनानै दानस्रांनाय बे मोनसे जोंनियाव दङ हुदा एबा खान्थि होनना बुंनांगोन आरो मानोना बै समाव बेफोर हाग्राखौ दानोब्ला उम बिफांफोरा माने फिन बा थाबैनो रोदोमफिननो एबा रज'फिननो हाया होननानै फोथायो आरो सुवा नांनानै बियो रुजफिननो हाया होननानै जोङो फोथायनानै बे बिफां लाइफांफोर बा हाग्राफोरखौ जोङो बै आमथिसुवानि समाव जोङो दानस्राङो बेबायदिनो जोंनि गामिफोरखौ जो गामिनि लामा फोरखौ हाग्राफोरखौ एवस्रांनानै जोङो साफ फा खालामनानै ओ खालामनानै लायो बेबायदिनो जोङो आमथिसुवा फुजाखौ ओ फालियो ओमफ्राय जोङो सानथाम जोबनायनि उनाव बिदिनो ओ थारस्राङो जों एबा जोंनि थानसालिफोराव थाङो थांनानै थारस्रांनानै जोङो ओ फिन जोंनि गावबाागाव खामानि एबा आबाद मावनायाव जोङो जुरिफिनो एबा आगान होफिनो आरो बेबायदि खालामो जोङो नोंथां। बा नोंथांमोननिथिं नोङो मााबायदि नुनो मोनो बे आमथिसुवा फालिनायखौ नोंथां?
दा आमतसुवानि फालिनायखौ नोंथां जोंनि ओनसोलाव नोंथाङा जेरैखि ओ जे बुंलांबाय जि सानथाम फालियो नंगौ थारैनो जोंनि जायगायावबो सानथाम फालियो। आरो बे मोनसे फोथायनाय जे हाग्रा दाननाय ओ जुदि जों बेखौहाय दानोब्ला आमसुवायावबा सुवा नांनानै बे थाब रोदोमनो हाया। बिदि मोनसे फोथायनायजों बेखौ दाननाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिखौ बोदों बेफोरबायदिनो नोंथां आमसुवायावहाय जेरै जेन' खान्दुं बुंलांनाय बायदि आनारस, लेरख' बिदिनो जमा खांलायनानै जालायनायखौ जोङो नुनो मोनो बेजोंनो लोगोसे जोंनि गामियावहाय बा मा जोंनि ओनसोलफोराव ओ बेजोंनो लोब्बा लानानै
औ
सुबुंनि जोंनि गोरोबलायनाया थाथों बा गरायै गोरा जालांथों होननानै जोङो गामियावहाय जोङो मोनसे जोलुर बादायलायनाय गामियाव जोङो बैफोरखौ आयदाखौ जोङो लाफायो आरो आमति सुवानि नामाव। औ दा नोंथां माखासे फोरबो फालिनायनि नियम खान्थि जे नों थाङा बुंलांबाय ओ बेखिनियानो
औ होनबा नोंथाङा एसे बे ओ जों जा खाथि गासा फोरबो बे खाथि गासा फोरबोनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो दे
औ औ नोंथां जागोन नोंथां दा खाथि गासा फोरबो होनोब्ला जोंहा ओ आमथिसुवा जोबनायनि उनावनो जोंहा मा फैगोन बिनि उनावहाय ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जुदि बियो नैथि फोरबोब्ला अब्ला खाथि गासाया जोंना थामथि फोरबो जाहैगोन नङा होमबा नोंथां औ दा खाथि गासाखौ जोङो फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो जोङो ओ जे खाथि गासाखौ जों मानि थाखाय फालिनाय जायो बा जोङो दैज्लां बोथोराव जेब्ला जोङो माइ गायो माइ गायखांनानै जेब्ला बियो माइआ सोमखोर सोमखोर म हर लानानै जेब्ला बिबार जानानै जेब्ला फिथाइ एसे ओंखारहाङो बा बिबार मावलिहङो थिग बे समाव बा कार्तिक दानाव जोङो बेखौ फालिनाय जायोबा जोङो ओ बेवहाय ओ जोङो सु ओ थाइगिर फिथाइनि ओ जे खं थायो बेखौहाय जोङो हाननानै थाइगिर फिथाइखौ हाननानै बेखौ ओ मोजां दानना लानानै आरो औवा सैना लानानै मोजां बेबायदिनो जोङो बेलासि समबा मोनाबिलि समावहाय जोङो जे माइ गायनाय जायगा जोंहा बेवहाय जोङो थांनानै जे बि ओ थाइगिर फिथाइ जे खं जोङो दानना लायो बेवहाय जोङो थाव होनानै बेजों साखि सावनाय जायो बेहाय थिग बेबायदिनो गुबुन गुबुन मानसिफोराबो बयबो गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा बयबो सावनानै जि फोथारा समायनाजों लोगोसे ओ रिथि रिथा जोंनाय अर फिसा फिसा हाथरखि बायदियैनो जोबोद समायना नुयो आरो दा खाथि गासा फोरबोखौ जोंना बेफोरबायदि फालिनाय जायो नोंथांनि ओन सोलावहाय माबायदि फालियो एसे नोंथां फोरमायहरदो
औ नोंथां जोंनियावबो ओ बेबायदिनो नोंथाङा फोरों बुंलांनाय बायदिनो माखासे खान्थिफोरा एखेयानो आरो ओ जोङो कार्तिक दानावहा जोङो बे काति गासा फोरबोखौ जोङो फालियो ओ जोङो मानोना जोङो आबादनि मोजां बा आबाद मोदायखौ जोङो ओ गोजोन होनो बा ओ बा आबादनि मोजां जानायखौ हास्थायनानै जोङो बे फोरबोखौ फालियो होननानै जोङो बुंनांगोन बेबायदिनो जोङो मोनाबिलिनि समाव जोङो थाइगिर खं ओ एबा जोङो थालिर बिलाइ थालिरनि लाइखंखौ जोङो आलारि बाथि खालामनानै जोङो बेबायदिनो बिबार ओ बायदिसिना बिदि बावथाय लानानै जोङो दुब्लि बारियाव बे थालिर लाइखं आरो थाइगिर लाइ खंखौ जोङो आलारि बाथि खालामनानै जोङो आलारि बाथि सावहैयो सावनानै जोङो बिदिनो आर'ज गाबो बा जोङो बायदिसिना आर'ज गाबनानै जोङो गाबो आरो जाहाथे जोंनि आबादखौ ओ मोजाङै मोजां ओंखारहोनानै बोर बियो लोगोसे जोंनि आबादखौ एम्फौ एनला दावमा दाउसाफोरा जाजोबलाङा बेफोरखौ हास्थायनानै माने आर'ज गाबनानै जोङो बेफोर बिदि मोना मोना गासै जोंनि आबादथिलिफोराव बे बेफोरबायदि आलारि बाथिखौ जों सावो जों माइ आबादनि बो जोङो माखासे मैगं थाइगंनि आबाद बा गय बिफां ओ गय बागान बेफोरबायदि फोरावबो जोङो बे आलारि बाथिखौ जों सावो सावनानै जों बे खालि माने नायोब्ला जोङो दुब्लि फोथारखौ माने रिथि रिथा ओरैबायदि समायना नुयो जोबोद माने मोजां नुयो आरो बय बयबो बयनिबो माने आबादथिलियाव जोङो बेबायदि रिथि रिथा आलारि बाथि जोंनायखौ नुहुरो दा थिग बेबायदिनो आरो फैनानै जोङो मोनाबिलि समावहाय जोंनि लांगोनायाव बा न'नि लांगोनायाव जोङो थालिर बिफां गायनानै जोङो आलारि बाथि सावबावो बेबायदिनो जोङो बायदिसिना बिबार माला होनानै बा बिबार बावथायफोर होनानै जोङो आलारि बाथि सावनानै बे फोरबोखौ जोङो फालियो आरो नोंथां औ ओमफाय लोगोसे आरो जोङो बिनि उनावथ' आरो जोंहा मोनसे फैबावो जोङो माइनाव लायनाय
औ
औ औ मानोना जोङो ओ दुब्लि फोथारनिफ्राय माइ गायनानै जेब्ला मोनहाङो अब्लानिया जोङो बैखौ ओ न'सिम लायो आरो जों बेखौनो माइनाव लायनाय होननानै बुङो मा मायनावखौ जोङो दुब्लिनिफ्राय लाबोनानै जोंनि बाख्रियाव दोनफैनाय बा जों सिबि नो थाखाय लाबोनाय बेबायदि फोथायनानै जोङो लाबोयो आरो जेब्ला जोङो बांसिन सानाव जोङो गोदोनि सानावबा जोङो रबिबार सानखौ जोङो गोथार सान बा गोजोन सान होननानै जोङो मानिनानै रबिबार सानाव लायोमोन नाथाय आथिखालाव ओ बृहस्पतिबार बा समबार बेफोरखौ नायनानै एबा मंगलबार बेफोरखौ सानखौ नायनानै जोङो आइजोफोरा दुगैस्रां लोबस्रां गोथार जानानै बा दख'ना गुफुर एबा गोमो गाननानै बिसोरो खासि गंसे आरो गोथार फालि गांसे लानानै लायजौ लाय लानानै दुब्लि फोथारसिम थाङो आरो थांनानै बिसोरो माइखौ ओ आलारि बाथि सावनानै माइखौ गसासे बा गसानै हानानै लाबोनानै ओ लाइजौ लायाव बोनना ओ गोथार फालिजों ओ बोननानै लानानै न'सिम फैयो। बेफोर ओ बे लाबोनाय समावबो जोंनियाव मोनसे फोथायनाय दङ जे माने जोङो जि रावजोंबो रायलायबोनो मोना एबा नाय उनथिं नायफिनबोनो मोना मानोना उनथिं नायफिनबोयोब्ला एबा सोरजोंबा रायजलायोब्ला माइनावा थाबोयो एबा माइनावा खुद्रिनानै ओ थाबोयो होननानै बेबायदि फोथायनाय दं आरो बेनिखायनो बै समाव रावजोंबो रायज्लाया आरो उनथिं बो नायफिना लासिनो थोंजों न'आव फैनानै जोंनि नोमा न'आव बे माइनाव बा माइ हानानै गसा लाबोनायखौ दोनफैयो जोङो बेबायदिनो जोङो मायनाव लायनाय हाबाखौ ओ जोङो फालिनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां होमबा नोंथां जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै
फोजोबसै औ औ नोथां।
औ दे होनबा नोंथां।
दे नोंथां।